नों
थां खोनादों ना?
औ आं खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा फन हनायनि जाहोन खोन्था बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा सम दङबा आं नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबा द मावनाय जायो लोगोसे मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ नोंथां हागोन।ओ दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा नोंथां। ओ जोंङो बे दैलां बोथोराव माइ गायनाय जायो आरोना। बिदिनो ओ जोंनो माइ गायनो थाखाय जोङो फास्थावनो जेरैहाय जोंङो ओ खोथिया फोग्रोयोना बि दिनो खोथियाखौ जोङो औ। फुराना जोंङो माइखौ जोङो माइज्लि महरै दोननाय जायो आरो। बिदिनो खायफा खायफा ओ बाजार एबा दखानफोरनिफाय लाना फैनानै ओज फाथोनि बस्थायाव जोङो सोमनानै फख्रिफोराव सोमनानै दोनो आरो नोंथां। बिदिनो हर ब्रै बा हरथाम सोमनानै दोननानै जोङो बे ओ माइज्लिखौ बोखांनानै ओ जोङो हाफोराव लख'बनानै बिदिनो फेनस्राना दोनों आरो। आरो थालिर बिलाइ एबा थास'बिलाइजो जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जेब्ला बियो गाजा बेरगोन अब्ला जोंङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांहैनो लांनानै ओ दुब्लि फोथा रखौ मोजांङै हेउनानै जोंङो ओ खादा एबा खेरखाफोराव जोंङो लानानै बेखौ सारै सारै फोनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो ओ जेब्ला बे खोथियाया रजगोन, मास मोन से बा मास मोननैनि उनाव फुजानाय, फुजा नाय महराव फैगोन, अब्ला जों बे खोथियाखौ रुवानिफोर लानानै जोङो फुनानै हाय जोङो दुब्लिखौ मोजाङै आलि दनानै एबा ओ आलि गोरलै खोनानै जोङो दुब्लिखौ मोजां हालेवनानै जोङो माइ गायनाय जायो। आरोना नोंथां औ आरो बे माइनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद दङ जेरै जों उफुरा खेथि मावनाय जायो। बिदिनो ओ जोङो दैज्लां बोथोर थोर मेसें बोथोर बा ओ अरायमा जोङो आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां बि दिनो मा मा अफुरा खे ति मावनाय जायो होनना बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा दैलांनि बानलु दङ दैलांङाव जों पतल गायनाय जायो आरो जिंखा गायनाय ज जायो आरो बिदिनो लेस्रा भिन्दि आरो गोबां ओ लाव बिदिनो गोबां उफ्रा खेथि मावनाय जायो आरो ना नोंथां आरो ओ आरो नों थांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां?
औ नंगौ आङो आबादसे एसे सावरायनोसै नोंथांजों आबाद बुङोब्ला जोङो आबादखौ दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो नङा होन बा दानि जुगावथ' जोङो गोबांखौ जोङो बिदि जोङो गोदो गावनो न'आव हासार बानायनानै जेरै गोबोर हासार बिदिनो जाबोर जालार बोरमानि खिफोरजों जोङो हासार बोना गाव गावनो जोङो आबाद मावनायखौ नुयोमोन नाथाय जोङो दानि जुग गाव बिदिनो गोबां जोङो रासायनारि हासार बाहायनानै जों आबाद मावो थिग बिब्दिनो गोदो जोङो आबै आबौमोना जोंनि गोदोनि बिदि गावनो जों मोसौ हालि आरो नांगोलजों हालेवनानै जों आबाद मावोमोन। दानि जुगावथ' गोबां मेचिन ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा बेनिखायनो जोङो आरो समनि आंखाल बेनिखायनो दानि जुगाव जोङो मोखौ आरो नांगोलजों एवला, बिदिनो जों ट्रेक्टर मेसिनजों माइ गायो। एवो आरो आबाद बुङोब्ला दाथ' दैज्लांनि सम दाथ' जोंनि बेयावबो माइखौनो गायगासिनो बिदिनो गाव गावनि गोसो बायदियै गोबां गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो माइ आबाद मावगासिनो जेरै रनजित बाइसमुथि बिदिनो गोबां मुंनि जों सार खारनिफ्रायबो बिदिनो जोङो माइ दै लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायगासिनो। जों गिबियावनो माइ गायनो बुंबा जोङो जा जोङो थांनाय बोसोराव जोङो आबाद मावनानै जा गोग्गो माइ बेखौ जोङो खोथायानि थाखाय जों माइदि लाखिखायो नङा होमबा? बै माइनिखौनो जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो मोजाङै दैयाव बिदिनो सप्तासे सप्तानैनि थाखाय जोङो सोमना दोनो बेनि उनाव जेब्ला गाजा बेरेखौ दैनिफ्राय जोङो बोखांनानै बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बे जायगायावबो थालिर बिलाइ म अब्ला बिदिनो थास' बिलाइफोर जों जोङो खोबनानै दोनग्रोयो जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जों बे खौ खादायाव लानानै जोङो खोथि थिलिखौ मोजाङै बिदिनो उनाव बेखौ जोङो खनानै होयो जेब्ला खोथायाया बिदिनो लावबोनो हमो बिदिनो नैजि थामजि दिननि उनाव अब्ला जों बे खौ ओ रुवानिफोर लानानै जोङो खोथिया खौ फुनानै मोजाङै दुब्लि फोथारखौ जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै नङा माबा हालजों हेवनानै मोजाङै आलि सलि दानना लानानानै जों बेखौ आबाद मावनाय जायो माइ गायनाय जायो। नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ
बे माइ गायनायनि अनगायैबो गोबां नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोंनि जायगायावबो उफ्रा आबाद मावनाय जायो जेरै दै राङालाव फारिलाव दैज्लांनि लोगोसे बिदिनो भेन्दि पटल बैफोरखौबो मावो बेनि उनाव जोङो माइ गायनाय जाखांनाय लोगो लोगो माइखौ दुुब्लिबाय हाखांनाय नाखांनायनि उनावनो बै दुब्लि फोथारावनो जोङो जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला बैयावनो नारा ओ एवनानै हाय जोङो मिसेंनि आबाद जेरै जोङो बेसर मटर सबाय बेफोरखौ जोङो आबाद मावनाय जायो जोंङो बैसरनिफ्रायनो गाव न'आवनो बिदिनो थाव दिहुननानै लानो हायो लोगोसेनो जोङो बै फोर बो गथ'फोरखौ जोङो सबाइफोरखौ गाव फाननानै जोङो न'खर सुंनायाव जोबोद मदद मोनो आबाद मावनानै नङा होनबा नोंथां औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो आरो माबोरै आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां हागोन ओ जोङो मेसें बोथोरावबो बिदिनो ओ जोङो जेरैहाय दैज्लांनि बानलु गायनाय जायोना जों मेसें बोथोरावबो बिदिनो मेसें सेंनि बानलु गायनाय जायो बिदिनो ओ जोगोनारफोरखौबो गायनाय जायो आरो बिदिनो जिंखा फोरखौबो गायनाय जायो आरो नोंथां आरो लेस्राबो जोङो गायनाय जायो आरो बिदिनो आरो जोंना मेसें बोथोरावथ' गोजां बोथोराव ओ लाइ लाफा फोनाय जायो नङा नङा होनबा नोंथां जोंना मेसें बोथोराव बिदिनो लाइ लाफा मैगं गोथां ओ बिदिनो ओ दुन्दिया बेफोरखौ जोङो फो फोनाय जायो आरो आरो गोबां सुबुङानो बिदिनो ओ आबाद मावनानै गावनि न'आवल' जानो आन्थाबो फैयो बिदिनो बाजाराव बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो फोनाय जायो आरो बिदिनो ओ एसे एनै जोङो मैगंफोरनि आबाद मावनानै जोङो बाजारफोराव फाननो लांनानै न'नि एसे एनै नांगौ खरसा जोङो न'आवनो बाहायनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो आथिखालावहाय मा मा ज जेनेबा माजों हेवनानै आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ नोंगौ गोदोथ' जोंनि आबै आबौमोनो जोङो बाहाल एवनाय बाहाल जोंनि एवनायखौ नुयोमोन मानो होनोब्ला दानि जुगाव मिसिं ओंखारबाय नालाय ट्रेक्टरजोंनो हेवनायखौ नुयो नाथाय ओ ट्रेक्टरनि जाय मोखौ हाल जोंनियाव अब्ला दुब्लि फोथारा मोजांसिन आाबाद जायो होननानै मिथि थिना मोनो नङा होमबा बेनिखायनो दानि जुगाव ट्रेक्टरजों एवनायखायनो जोङो आबाद मावनायाव गोबां हासारनि गोनांथि जायो जेरै एम्फौ एनला थैनाय आबाद मोजां जानाय आबादा ओ फिथाइ मोजां होननाय नाथाय गोदोनि समावथ' बिदि जोङो हासार होनायखौ नुनो मोनामोन आरो आबै आबौमोननि दिनाव बिदि हासार होआमोन बिथांमोना गावनो मोसौजों नांगोलजों एवनाय खायनो बिदिनो गावसोरनो न'आव बानायनाय हासार जेरै गोबोरखि बोरमानखि बेफोरखौ होनानै आबाद मावोमोन आरो गोदोनि आबादफोराबो बिदिनो जोङो जाबाबो जोंनि देहाया जेबो ओ खहा जायामोन नाथाय दानि बै जोङो हाथाइ बाजारनिफाय लाबोनाय पटल लेस्रा पानेलाव बेफोर जे जायखिजाया जिंखा मेगं थाइगंफोरा जोङो लाबनानै डाइरेक्ट जाजाया आरोना मानो होनोबा दानि जुगावथ' गोबां रासायनारि हासार बाहायो बैफोर रासायनारि हासारफोरानो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि औ ओ बेनिखायनो जोङो जा हायो गावनि न'आवनो जोङो ओ गावनि न'नि हासार बाहायना जोङो आबाद मावनानै जानाया जोबोर मोजां जेरै दैज्लां बोथोरफोरावबो जोङो थोजासे गावनो न'आवनो ओ आबाद मावनानै जानो हायो जों हाथाइ बाजारनिफ्राय बायालाबासिनो औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव लेस्रा, पटल, भेन्दि बैफोरखौ कबि बेलाथि बेफोरखौ जोङो गायनानै जों गावनो जानो हायो नङा होमबा आरोथ' मेसें बोथोरनि थाखाय जेरै लाइ लाफा बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जों गावनो न'आवनो ओ गायना जानाय बैफोरावथ' रासायनारि हासारनि गोनांथि जालाया जेरै जों गावनो न'निनो हासार गोबोरखि बैफोरखौबो जोङो होनानै बाहायनो हायो। आरो आबादाबो जोबोद मोजां जायो गाव न'नि हासार गोबोरखि होनाया आबादफोरा औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथांनि ओनसोलाव गो दोनि बायदिनो आबै आबौमोननि समनि बायदिनो गोबोर हासार बाहायोना बांसिनानो रासायनारि हा सार बाहायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ जोंनाथ' दा आथिखालाव गोबां सुबुङानो आबाद मावनाय समाव रा सायनारि हासारखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जोंना दा ओ जोगोनार एबा जिंखाफोरावहाय ओ बिदिनो मुलैफोर होयाबानो आथिखालाव जान जाला आरो बिदिनो ओम जिंखायाव जेरै ओ बाहाय देरहांबानो एम्फौ सुहाङो बेयावबो जोङो मुलै होनो गोनां जायो। आरो जोगोनारफोराबो बिदिनो गोदोर देनानै मोननानै सिंफोराव एम्फौ सुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव बिदिनो गोदोहाय गोबोरखि हासार होनाय बिदिनो जेब्लाबो ओ एम्फौ सुनाय बिदि ओ एम्फौफोर हाबना थानाय बि दि जोङो नुनो मोनामोन आरो आथिखालावहाय नाथाय गोबां सुबुङानो बिदिनो मुलै होनानै रा सायनारि हासार होनानै आ मैगं थाइगंफोरबो फानो नालाय जों जानायावबो गोबां उसुबिदा जायो आरो जेरैहाय जोंहा बेरामफोरबो सन्देरनाय जायो आरो बिदिनो ओ औ गोदो गोदायहाय आबै आबौमोना बिदिनो जेबो रासायनारि हासार होयामोन नालाय गोबोर खिल' ओ जेराव जोङो मोसौनिफाय मोननाय बे गोबोरखिखौल' होनाय जायोमोन नालाय जोंनि मैगं थाइगंयाबो जाथावना मोजां जायोमोन आरो
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि मोजां नांनै फैबाय दिनै आबादनि सायाव नोंथांजों रायज्लायनानै मोनबाय बिदिबा नोंथां एसेयावनो लाखिथ'नोसै ना नोंथां
औ दे
औ जा